औ
औ खोनादों नोंथां
आदसा दा माबोरै दङ खबरफोरा मोजां ना
दायो नै मोजाङैनो दङ
आदसा आंनियाबो मोजाङानो नोंथां
ओंखाम जाबाय
आ ओंखाम जाथ'वाखै नोंथां
ए ए
दा आं नोंथांनाव फन हरनाया अ नोंथांनाव फन हरनायनि खार'ना मोनसे फिसा फिसा सोंथिफोर सोंनो नागिरदों बिनि सायाव फनहरनाय जादोंमोन
औ सोंनो हागोन नोंथाङा
दा नोंथाङा बेस्थ' नंथ'व ना
नोंहाो बेस्थ' नंला
आतसा दा नोंथां बे जोंनि जि अनला ओंख्रि सङोना बेन अब्ला ओंखखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हानाया हागोन आं मोनथिनायाव
आदसा दे बिदिब्ला खिथानो औ दे खिथ
जोङो फार्स्ट एबा सिगां माइरंखौ सोमना सोमना लाग्रोयो नै घन्टा थाम घन्टा उनाव बे माइरंखौ बोखांनाय जायो आरो बे बे माइरंखौ बोखांनानै उवालाव देनाय जायो नाथाय आथिखालाव बे टेक्न'लजिनि जुगाव मिेसिनजोंबो जों देनायखौ नुनो मोनो बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जों गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउ गुबुन गुबुन रोखोमै जानो हायो जेरै दाउजों मेवाजों मैथ्रु बिबार आरो बायदि बायदि। जोंङो दाावजों जायोबाथाय सिगां दाउ बेदरखौ मोजाङै मोनफ्रामलायनाय एवनानै जेब्ला दै होनाय जायो अब्ला बे दैखौ ग्लब ग्लब गुदुं ग्लब ग्लब गोदौहोनानै बे अन गुन्दैखौ बे दै गोदौनायाव हरनानै दसे सम था दसे सम न नैजि थामजि मिनिट समहालागै मोजाङै गोदौ होननानै बे अनला ओंख्रिखौ फोमोनाय जायो आरो बे अनदला ओंख्रियाव खारदै होनाय जायो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जों संनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ-औ
ए
आदसा नोंथां औ नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै गुवारै बेखेवना होबाय दा मोनसे फिसा कुइसन सोंबावनो नागिरदों? आं नोंथां दा जोंनि बे दैज्लां बोथोराव स्पेसियेलि गरम बोथोराव दायोथ' माइ आबादफोर मावो नालाय
ए
दा बे माइ आबादफोरखौ मा मा रोखोमनि माइ आबादफोर मावो आरो फारसेथिंजाय? माबोरै बोरैजाय गायो प्रसेसफोरा एसे नोंथांङा बेखेवना होदो।
जों सिगां माइफोरोनो थाखाय हाखौ गोमोन लाग्रोयो गिबि गिबियावनो जोंङो खोथिया फोजेनग्रोयो बे खोथिया फोनायाव माइखौ ओ बस्थायाव हरनै हरथाम सोमनानै दोनो आरो बे हर हद्रा सोमा दोननानै बोखांनानै हरसे हरनै खोबो। आरो बे हरसे हरनै खोबनायाइ माइखौ फोनाय जायो। आरो बे खोथिया फोनाया नैजि थामजि साननि उनाव बे खोथियाखौव फुना नै गायनाय जायो। आरो माइनि जादबाथ' जोंङो गुबैयै बायसमुति, रन्जित, परिमल, आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ जों नुनो मोनबावो बेबादिनो बर'फ्रा माइ आबादखौ मावो होनना बुंजायो।
औ औ नोंथां।
ए नोंथांङा आरो नोंथांङा आरो गुबुन गुबुन माइनि नामखौ मिथिबावगौ नामा?
माइफोरखौ बुंनो थांङोब्ला दानि जुगाव माइखौ गोबां रोखोमै मोननो थांङो मानो होनबा दा हाइब्रिद होननाय माइफोर बाहायो जोंनियाव जेरै जोंङो खोनानो मोनो बिदिनो रनजित। रनजितफोरखौबो दा खायसे खायसे रोखोमै हाइब्रिद खालामनानै गुबुन गुबुन नाम होनानै दा बाहायनाय नुयो दा बेफोरबायदि माइफोरखौ हाइब्रिद खालामनायाव हाइब्रिदजेसन खालामनायाव माइखौ साबसिन जायो होननानै खोनानो मोनो आरो आबादारिफोरा गायनायखौ खोनानो मोनो दा माइफोराव गोबां रोखोमनि नामफोर दंजोबो दा नामफोर खौ आं बारा मोजां मिथिला नोंथां।
ओ-ओ।
दा हाइब्रिदिसन खालामनानै गायनायखौ मोजांसिन जायो होननानै आबादारिफोरा खिथायो दा नुनोबो मोनो खायसे खायसे माइफोर दङ। दा बेफोरखौ गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथ मोननै बोथोरावबो माइफोरखौ गायनाय नुसै नुनाया
नंगौ।
दा बेनि सायाव आरो नोंथांङा माबाफोर सोंथि सोंबावनो नामा?
औ सोंनो हायो सोंनाया माइनि बिथिंङाव माइखौ माबे समाव हानाय जायो मोनथिगौ नामा?
माइखौ दानि जुगाव माइखौ गोजां बोथोरावबो आरो गोलोम बोथोरावबो गायनायखौ नुनो मोनबाय। जों आरो गायनायखौ? गोजां बोथोराव गायनायखौ जोङो हमनानै ला जुदि ओ जागायोब्ला डिसेम्बर माण्डाव जुदि गायनानै जुदि जागायोब्ला बेखौ हमनानै ला मास मोनब्रै आरो मासमोनबानि गेजेराव हाहैनो मोननाय जायो। आरो दायो जि दैज्लां बोथोराव गायबाय थानाय माइ दा बे मा स्पेसियेलि दैज्लां बोथोरावनो गायो मानो होनबा बे समाव अखानि बिबाङा बांसिन जायो लोगोसे दैनि गोनांथिया जोंनियाव एबेल-एबेल जायो। दा बे दै गोनां बोथोराव गायनाय जि आबाद बेफोर बेफोरो जोङो माइखौनो स्पिसियेलि लानाय जायो आरो बे दैज्लां बोथोराव गायनाय माइआ स्पेसियेलि जुलाइ दानाव गायनाय जायो। दा जुलाइ दानाव गायनाय माइखौ मास मोनब्रै मास मोनबासोनि उनाव मोनहैयोब्ला जेब्ला मोनहैयो माइआ अब्ला बेखौ जुदि जुलाइयाव गायोब्ला ओरैजाय जोङो डिसेम्बर आरो जानुवारिसिम बे मास मोन बे माससिमाव हाहैनो मोननाय जायो आरो नोंथां। आरो माबाफोर सोंथि सोंनो नोंथाङा गोसो जाबावदों नामा।
बे माइसो सोमोन्दो थानाय फोरबोफोरखौ मिथिगौ नामा नोंथाङा।
माइजों सोमोन्दो थानाय
ओं बुंनो हायो बे खाथि खासा हाल जांख्रा
औ-औ दा बर'फोरा बेफोर माखासे आबादजों सोमोन्दो गोनां गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय माखासे खान्थिफोर दङ। जाय खान्थिफोरा आबादजों सोमोन्दो गोनां दा बेफोरो जाहैबाय खाथथि गासा होननानै बुङो। दा बर'फोराबो खाथि गासा होननाय फोरबोखौ फालियो। दा बियो माइजों जोबोद गोथौ सोमोन्दो गोनां मोनसे फोरबो। जाय फोरबोखौ जोङो डिसेम्बर मानसोआव बे फोरबोखौ फालिहैनाय नुनो मोनो। बेनि अनगायैबो लोगोसे माइजोंनो सोमोन्दो गोनां जेब्ला जोंहा माइफोरखौ गायखांजोबनानै माइखौ जेब्ला गायखांजोबबाय गायखांनानै हाल जांख्रा होननाय मोनसे फोरबोबो थायो। दा बेनि उनाव आरो मोनसे दंबावो जोंनिया माइखौ हाखांजोबखांनायनि उनाव जेब्ला माला होखांबाय। ओ मारा होखांनानै जोङो मोनसे गोजां बोथोर डिसेम्बरसोआव मोनसे आरो फोरबो लानाय नुबावो जायखौ मागो बिहु मागो बैसागो होननानै फालिबोनाय जायो। बेबो मोनसे जोबोद आबादजों सोमोन्दो गोनां मोनसे गोथौ फोरबो।
औ।
बेफोरनो आरो नोंथां। दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों। बे सोंथिया जायो बाय दा माइनि अनगायै मा-मा आबादफोर मावबावो जोंनि हारियाव नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
ओम माइनि अनगायैबोरो जोङो नुनो मोनो। गय' आबाद, थालिर आबाद, हालदै आबाद नारें लिबु आरो थेमसि आबाद बेसर, फाथो, उम आरो गोजां बोथोराव जानो थाखाय माखासे मैगं थाइगं जेरै लाय, लाफा, जिंखा, खांखिलर केरेला भिन्दि, आलु, लाव, जोगोनार, फान्थाव
आरो बायदि बायदि मेन आबाद होमबाथाय जोङो हमना लानो हायो। बे थांना थानायाव गय' आबाद, थालिर, लेबु बागान बेफोरनो थांना थानायनि गुदिसिन राहा लामा आरो ना। रां खामायनायाव बेफोर बांसिन मदद होयो। उम
औ औ।
उम बिसोर आबादखौ मावोला जोबोद मोजां जायो होनना आं सानो। उम। मानोना बेफोरनो दिहुन्थाया आथिखालाव उम खम जादों। मान‌ बारा जाबाथाय उम जोंनि बर' हारियाबो डेभलप जागोन होननानै आं सानो।
औ औ। बेफोरखौ जों माबोरै मार्केटिं खालामनो हायो? बेफोरनि बागै खिथानो हागोन नामा नोंथां?
उम बेफोरखौ मार्केटिं खालामनांगौआथ' सिगां जोङो मोनसे मोजां जायगा नायनांगोन जेराव थांलाय फैलायनि राहा लामायाबो मोजां जानांगोन जाहाथ थे बै गुबुन जायगानिफ्राय फैनाया लामानि थाखाय जेबो उसु सुबिदा मोना उम बे था बे मोनसे अवान नाबा दुय नाम्बाराव थागोन। बाजारनि दिहुनथाया माने बाजारनि जि बिजनेस मावगोन बे बे हाथायाव बे मुवाया थोजासे ओंखारनांगोन नोङाबा बै बेफारिया फैनानै गावनि थोजासे माखौ मोना मोनाबा बे बेफारिया‌ फैनो बागोन बेनि थाखाय बाजाराव थो बाजाराव थोजासे मुवा बेसादखौ लाबोनांगौ उम।
आरो बिदिनो बे बिजनेसमेनजों पाब्लिकफ्रा मोजाङै सोमोन्दो लाखिनांगौ।
औ।
उम बेबादिनो बिजिनेस माने सोमोन्दोआ मोजां जागोन होननानै आं सानो।
औ थां औ। दा जों होमबा ओं औ जोङो बेफोरनि बागै जोबोद औ नोंथां दे।
नों नोंथांनि बादि माबादि जानांगौ होननानै नों सानो?
आंनि बायदिबाबो नोंथां बेफोरखौनो आंबो सानो माने जेब्ला जोङो मोनसे मार्केटिं होनो अब्ला जोंनो गिबियावनो दिहुनथाइखौ नांग्रोगोन जोंनो मा मानि सो सायाव जोङो आबादखौ मोजां मावथाइजों दिहुनथाइ दिहुननो हायो बिनि सायाव जोङो फार्स्ट गिबियावनो थांखि लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जोङो मोनसे मुवाखौ फाननो थाखाय बा मार्केटिं खालामनो थाखाय जोङो मोनसे गुवार जायगानि गोनांथि जागोन जाय जायगायावनाखि जोङो जोंनि आबाद दिहुनथाइखौ फसलफोरखौ लांनानै फानहैनो हायो दा फानहैनो थाखाय जोङो हान्था मेलानि राहाया मोजां जालांगोन अ दे बिदिब्ला होनबा जों दोनथ'लायनोसै नोंथां
औ जागोन दे
दे औ